हेल'
औ खोनादोंना नोंथां अ आं नोंथाङा जुदि फ्रि दंमोनब्ला माने नोंथांखौ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै खल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां सावरायजागोन
औ समहोनो हागोन ना औ अब्ला जोङो जोंनि देहा सावस्रिनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो माबोरै जोङो गोग्गो देहाखौ लाखिनांगौ आरो मानि थाखाय लाखिनांगौ आरो गोग्गो देहाया जोंनि थाखाय मानो गोनां आरो जोंनि सायाव बेमार आजार गोबां जायोना दानि जुगाव बियो माबोरै जानो हमदों मानि थाखाय जादों बेफोरखौ खमायनोब्ला जों आं मा मा राहा लानांगोन बेनि सायाव एसे रायज्लायनि आरो नोंथां
औ नोंथां रायलाय जागोन दे
दा सावस्रि होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंनिया देहा होननानै बुङोब्ला जोंनि देहायानो जोंनि दोहोन नङा होमबा औ जोंनि देहाया मोजाङै थाब्लासो जोङो गासैबो मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन नङा होमबा जोंनि देहाया जुदि मोजां नङाब्ला थिग नङाब्ला जोङो माखासे खामानि मावनो लानायफोरखौ जों मावनो हानाय नङा आरो जिउआव जोङो बेबायदिनो जाफुंसारनो हानाय नङा आरो दा उन्दैनिफ्रायनो सोरबा सुबुा जुदि बेमार आजारजों भुगिनांनानै जुदि देरबोयोब्ला बि बिथांनि थाखाय गोबां सोलोंनांगौ माखासे बिथांनि आयदाफोरा थालांनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
एसे नोरजिया सुबुङा माने मोजां गोग्गो सोलोंथाइखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां लानो हाया आरो बिदिनो गावनि सोलोंनाय बा गावनि माखासे खामानिफोर मावनांगौनाा जोंथ' न'खरनि खामानि थायो बेफोरखौ मावनो हायाबा माने बिनि सोलोंनांगौ माखासे बिनि खामानिफोरा थालांनाय जायो आरो बेखायनो जोंनो गोग्गो देहाखौ नांथारगौ आरो दा गोग्गो देहाखौ नांगौ होननानै जोङो माने बेखौथ' जों ओरैनो मोना नालाय बेखौ जोंसो खालामनानै लानांगोन नङा होमबा औ दा बे बेखौनो जोङो रायज्लायनो आरो दा गोग्गो देहा मोननो थाखायबा जोङो नंगौ थारैनो माने दानि जुगाव गोबां बेबायदिनो जोंनि मैगंफोर मैगं थाइगं जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ बेफोर गासैबो रासायनारि मुलिफोरजों बेबायदिनो सारजानानै बाजाराव फानजानाय जायो दा बेफोरखौ जानानैनो जोंनि गासैबो गासैबो बे देहा सोलेरा एसे माने गोबां खैफोदाव गोग्लैदों होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां मानो होनबा माने औ थारैनो गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगंफोराथ' ओंख्रि जानो माने जोंनि न'खरफ्रा दा बांसिन नै बायनानैसो जानाय जायो नालाय नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
फोरनि फाननाय दिहुननाय मैगंफोर जोङो बायनानै जायो जोंहा न'आव माने गोबां बेबायदिनो जोंहानो हा हु दङब्लाबो जोंहा मावनानै जानो बेबायदिनो रोङिखाय बा समफोरखौ जोङो होनो हायिखाय जोङो गुबुननिखौनो बायनानै जानांगौ जादों आरो नङाबा जों बर'फोरनि बायदि रावनावबो गुबुनाव एसेबां हा गोबां गैया होननानै आं सानो आरो नोंथां गामि ओनसोलफोराव नायोबा जोंहा गोबां बेबादिनो बुरजा बुरजा हाफोर दङ जोंहा ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो जोंहा माइ गायनाय समाव माइल' गायबाय नङाबा मेसें बोथोरनि बबेबा आबादखौ मावोबा बे मोनसेल' आबाद जों मावबाय ना बिदि जायोना औ जोङो मैगं थाइगंबो बेसेबां गोसो होआ आरो दा बेफोरखौ बायनानै जानायनि थाखायनो जोंहा देहायाव गोबां बेबायदिनो बेमार आजार जादों आं सानो आरो माने गोबां बेबायदिनो केन्सार बेमारफोर नङाबा बेबायदिनो नोंनियाव आजिखालि बयहाबो खालि उदै सानाय मानाय बेफोरनि बेरामजों भुगिनांनाय अन्थाइ जानाय उदै सिङाव ना बेफोर गासैबो आरो दा बेफोरो गोदोनि सुबुंफोरखौ जों जों नायोब्ला जों नुयोमोन सोर माबायदि उन्दै समावनो जोंनिया दानिया माने मेगननि नुथाय माने मेगननि नुथाया खमायलांनाय ना मेगननि पावार जाया गोहो मेगननि नायनो हानाय गोहो बेफोरो खमायलांनाय बिजाब गांसेखौनो नोङो नायनानै फरायनो हाला उन्दै समावनो नोङो बेखायनो मेगननि थाखाय ससमाफोर लांगौ जायो बेबायदिया जोंनि थाखाय बे जानाय लोंनाय जोंनो जादों होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां गोबां बेबादिनो जानाय लोंनाय ओंख्रि सानफ्रोमबोनि जोंनो संनानै जानाय ओंख्रियानो बेबायदि हासार जोंनि न'आवनि जायखौ लकेल गोबोरखि हासार बेफोरखौ होनानै बानायनाय गायनाय बेफोरखौ जों मोनला नालाय दा जोंहा गोबां मेदिसिन फोरजों बिगियाननि मुलि दावालिफोरजों दिहुननाय बेबायदिनो एम्फौ बालायनो हायो बेफोर मुलिफोर सारफबनायखौनो जों जानांगौ जानानै फैयो दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि देहा फ्रा गोबां खहा जादों आरो नोंथां दा गोग्गो देहा लाखिनोबा जोङो न'आवनो जा हायो गोबोरखि हासारफोरजोंनो जोङो बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरखौ गायनांगोन नङा होमबा आरो जों हागौमानि बाजारफोराव थांबाबो माने लकेल मैगंफोरखौ न'आवनि असे मैगंफोरखौ जों नायगिरनानै जानो रोंनांगोन आरो हय थ'बा बिनि माने महरफोरा मोजां जायाबो जानो हागौ नङा होमबा मैगं थाइगंनिया जोंहा हासार इ रासायनारि हासार बाहायि मैगं थाइगंफ्राथ' एसे बिनि नुनाय महरफ्राबो गाज्रि जायो नालाय एसे माने बेयो बै हासार मोन फ्रुनानै देरफ्रुनाय बेफोरबायदि समायना रमायना महर जाया नालाय जोंनि मानसिफ्रा खालि महरखौल' नायो आरो माने मैगं थाइगंआवबो नोंथां
औ नोंथां नांगौ
नाथाय बेयावदि बियो माबायदि मुलिफोर होनानै बेखौ बाहायनाय जादों बेखौ जोंनि मानसिफ्रा नायनो नागिरदों नागिरा आरो दा मोजां मोजां गोलाव गोलाव नोङो लेस्राफोर नुयोबा सबाइ बिमाफोर नुयोबा लाबोनो गो सो जागोन नोङो थाइबें मैगंफोरखौबो सिल सिल मोजां नुयोबा नोङो लानो गोसो जागोन। नाथाय औ नोंनि बेबायदि मोजांखौल' नागिरनायानो जोंनि देहाखौ खहा खालामनाय आरो। नोङो हायोबा सोरबा बुरै न'नि लकेल मैगं फानदोंबा बिनि मैगंनि सेहेराया गाज्रि बाबोदों बेखौ जानो हागोन आरो नोंथ थां अब्लासो माने नोंनि देहाफ्राव जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय नङा आरो आं सानो आरो बिदि। दा देहाखौ माने गोख्रों लाखिनांगौ मोजाङै लाखिनांगौ बेखौथ' नोंथाङाबो सानोना आरो जुदि सानोब्ला औ माबोरै बेखौ गोख्रोङै लाखिनांगोन जोंनि सानफ्रोमबो माने दानि सुबुंफ्राथ' ओरैनो जिरायनानै थानायल' जासै खामानि दामानिफोरखौ बारा मावला ना गोदोनि सुबुंफ्रा नाथाय उन्दै गथ'बाबो बिमा बिफाजों दुब्लिनि खामानि जानाय समाव दुब्लिनि खामानियाव हेफाजाब होनाय बेफोर बायदि खालामोमोन नालाय दा बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंलाय माबोरै बा जोङो माने जोंनि जोंहा माने आजि खालि गोबां बेबायदिनो गोदान मुगानि माबा माबि बुस्थुफोर ओंखारनायजों जिमनो माबा माबिनो लानानै जोङो जोंनि देहाफोरखौ फिट खालामना लादों। नाथाय गोद गोदोनि समावथ' बिदि गैयामोन ना जोङो जोंनि ओ खामानि मावनाय जोंनि माबा माबि दुब्लिनि फोथारफ्राव मावनायजोंनो जोंनि देहाफ्रा गोग्गो मोजां थायोमोन। दा बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंलाय बे र माबायदि जोङो बे देहाखौ लाखिनांगौ औ
आ दा जोङो देहाखौ थिगै लाखिनायनि सायावथ' नोंथाङानो गोबांखौ फोरमायखाबाय नङा थां दा आं जाखिनि रोंगौथि दं आंहा जाखिनि आं मिथिगौ बेखिनिखौ एसे बुंनोसै नोंथां
औ नंगौ।
दा जोङो देहाखौ थिगै लाखिनो होनब्ला जोङो जानाय लोंनायखो नोजोर बोनांगोन। लोगोसेनो जोङो जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोङो जों गावबा गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जों फार्स्टआव मेन्टेलि स्ट्रं जानांगोन ना जोंनि जा साननाय हनाय जों बेखौ जों एसे स्ट्रं खालामनो हानांगोन आरो ना नोंथां। मानोना जोङो जा सानो बेसो जायो नालाय जोंहा जों जुदिन माने जोंनि देहाया ओरैबायदि जोङो जा सानो जोंनि देहाया बेफोर बायदि खामानि मावो मोने नों नों जुदिनो गावखौनो लोरबां बा एसे बेरामि बायदि सानबाय थायोब्ला जों थारैनो माने बेरामि सानबाय थायोब्ला जों खामानि मावनो बागोन बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनो मा जालाङो जोङो सासे नोरजिया बेरामि जां खोनादोंना नोंथां? दा बेनिखायनो जोङो फार्स्टआव जोंहा स्ट्रं जानांगोन जोंनि साननाय हनायफ्रा एसे गोख्रों जानांगोन आरो। नोंथां ना बेनि उनाव जोङो साननाय हनायजोंल'बो गोख्रों खालामनो हाया जों देहाखो बेनि अनगायैबो जोङो फुंफोराव थाबैनो सिखारनांगोन नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो बायदिसिना जानाय लोंनायाव जों नोजोर बोनांगोन ओमफ्राय जोङो सानफ्रोमबो नांगौ जखानि जों जे-जेब्लाबो मोजाङै दै लोंनो हानांगोन आरो नोंथां मोजां पियर दै। मानोना जों मोनसे बाथ्रा दं देहायानो दैयानो जोंनि जिउबो होननाय जोंहा मोनसे बाथ्रा दंना थां। जों बिदिनो ओ सानसेयाव खमैबो सासे सुबुङा थाम ब्रै लिटार दैखौ लोंनांगो आरोना नोंथां ना जुदि जों सा साफ्रोमबो थाम ब्रै लिटार दै जुदि साफ्रोमबो जों सासे सुबुङा लोंबाय थानो हायोब्ला अब्ला जों गोबां बेरामफोरनिफ्राय जों बारग'नो हायो नोंथां जेरै जोंहा स्टनफोर जायोना अन्थाइफोर फोराव अन्थाइ दाथ' गोबांसै हस्पिटालफोराव थांबा जोङो गोबां सुबुं माने बे किडनि अपारेसन जानाय बायदिसिना जों नुनो मोनसै आरो ना बेनि थाखायनो दा बैफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो गोबां नांगौ जखानि दै लोंनानै जों बेफोरखौ होबथानो हायो। लोगोसेनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जों मा खालामनो हायो ओ खाथियाव थानाय जोंहा दानियाथ' मोनफ्रोमबो गामि खाथिफोराव जोंहा जिम सेनतार थायो नङा ओमबा
औ नोंथां
जोङो जिम बा से घन्टा नै घन्टा जोङो जिम लानानै फुंनि समाव बा बेलासिनि समाव लानाबो जों देहाखौ जोथोन लाखिनो हायो। नङा ओमबा ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो जिमाव थांनानै फैसा गैया लाफानो जुदि थायोब्ला जोङो न'वावनो फुङाव सिखारना खारथिं बायनानै बा फुङाव मरनिं अवाक बा बेनि अनगा मेडिटेसन बा यगाफोर खालामनाबो जोङो देहाखौ जों जोथोनै लाखिनो हायोना नोंथां औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो जानाय लोंनायखो जोङो मोजां नोजोर बोनांगोन जेरै जोंहा आथिखालाव नुनो मोनसै गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरानो जोंहा बै ड्राकस जौ सेरेब बेफोरखौ लोंनानै गावनि देहाखौ गाज्रि खालामना लानो मोनसै नुसै आरो दा ना नोंथां दा जोङो गोग्गो सावस्रि लाखिनो गोनांब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि बैफोर गाज्रिद बेसादफोरनिफ्राय जों ङो गावखौ गोजानाव दोननो हानांगोन आरो नोंथां ना जों बेफोरखौ बेफोरनि सोलायै जो सानफ्रोमबो बिदिनो नांगौ जखानि दै लोङोब्ला ओमफ्राय जोङो बिरैनो भिटामिन प्रटिन गोनां जों जुदि गाइखेरफोरखौ लोंनो हायोब्ला ना बेनि सोलाय फिथाइ सामथाइ मोजां जोङो अर्गेनिक न'वावनो गायना लानानै जोङो मावनानै जानो हायोब्ला नङा होमबा नोंथां माने जोङो सुबुंफोरा बाय बानानैनो जों मावा हाफोर थायोब्लाबो नङा होमबा जों गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो गोनांबा जों बेफोरखौ बानायखो गारनांगोन गारना जों न'वावनो अर्गेनिक
मोजां मोजां जेनेबा मैगं थाइगंफोर गायनानै बा फिथाइ सामथाइ गायनानै औ नोंथां जानांसिगोन आरो नोंथांना मोजाङै बासिना साखोन सिखोनै ओमफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो नोङो खामानि थानांसिगोन जोङो बांद्राय नुनो मोनो दा जोङो फुंनि सिखारनायनि फ्राय मोनासिम जोङो मबेलजोंनो बेस्थ' थायो नङा होमबा नोंथां मबेल थुनानै बिदिनो उन्दै बैसोआव जोंहा मेगनफोरा नुवा जानाय जानो हमसै नोंथाङा बुंनाय बायदि दा बैफोर मबेल थुनाय बा बायदि थुनायफोरखौ जोङो एसे खमायनो हानांसिगोन नोंथांना बेफोरनि जायगायाव ओ बेफोरखौ आं सानो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोङो बाजाराव बायनाय मैगं थाइगङाथ' दानिया रांखान्थिनि थाखाय जों गोबां मुलि बायखायो नोंथाङा बुंनाय बायदि नङा ओमबा दा बैफोर मैगंफोरखौ जोङो बायना जायोब्लाबो जोङो एसे रुनानै बा जों बेखौ रुगारना खनसे गारनानै साफा खालामनाबो जाजायो नोंथाङा अब्लानिया जाखिनि मुलि दङ बेयो एसे जोबो आरो नोंथांना?
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
खियानो आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो नोंथांजों जोंनि देहा सावस्रिखौ माबोरै लाखिनांगौ गोग्गो देहा माबोरै खालामनां गौ बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोनबाय दा जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो नोंथाङा नोंथांनि गोबां मिथिनाय बाथ्राफोरखौ थि होनायनि थाखाय औ अब्ला जोङो औ नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नों औ नोंथां जागोन दे नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबावबाय। गोजोन्थों।